हेल'
औ खोनादोंना
औ खोनादों
दा मा खालामगासिनो दङ नोंथाङा
आङो नै ओरैनो जिरायना दङ
अ अ मोनानि ओंखामफोर जाखांबाय
औ जाखांबाय
औ औ मा ओंख्रिफोर जाखो ओरैनो
ओंख्रिया जोंनिया दिनै थाइगिरजों अमा बेदरमोन
अ अ दे बिदिब्ला जोङो दायो मोनसे टपिक लानानै सावरायनोसै नामा
औ दे सावरायजागोन
टपिकखौ लानि जोङो दावबायनाय दावबायनायनि सायाव लानि आरो
अ जोबोद मोजां आयदा सावरायजागोन
औ औ बिदिब्ला आंनो एसे जागायग्रोनोसै नामा
औ दे जागाय जागोन
दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा दावबायनो माने गोबां सुबुंफ्रानो दावबायनो मोजां मोनो होननानै माने आंनि बायदिब्ला आरो गोबां सुबुंफ्रानो दावबायनानै मोजां मोनो आरो ओमफ्राय म जानो हागौ बिदि गोबां खम सुबुं फोर दङ जाय सुबुंफ्रा माने दावबायनानै मोजां मोना बेफोरबायदि आरो औ आरो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा बिदि दावबायनायनि गेजेरजों गोबां माखासे गियान मोननो हायो आरो माखासे गोबां बाथ्राफोर सोलोंनानै लानो हायो होननानै आङो सानो आरो जेरै जोङो जोंनि जायगायावल' बा न' सिङावल' हाबसोनानै थाबाय थायोब्ला जोंहा माने मानसिया मेन्टेलि टरचार बेफोरबायदि मोननाय बायदि जायो आरो ना जेरै जोङो दिनै आं मा खालामगोन मा मागोन आं लाइफआव मा मावगोन बेफोरबायदि बा गोबां बाथ्राफोरखौ जों सानफ्लांबाय थायोना बिदि बिदि बांद्राय सानबाय थायोब्ला माने मानसिफ्रा माने मेन्टेलि हेरेसमेन्ट मोनोना बिनि थाखाय माने माइन्दफ्रा एसे बोरैबा जानो नागिरो आरो दा जोङो खायसे मानसि खौ नुयो आरो बिदि बांद्राय न' सिङावल' हाबसोनानै थाबाय थायोनो बा बांद्राय न' सिङावल' थानानै फरायबाय थानाय फरायबाय थानाय मानसिफोरनि माने खर'खौबो गाज्रि जानाय बा बिसोरखौ ओ तेजपुराव मेन्टेल हस्पिताल फ्राव सो थाहैनांलायनाय बिदि गोबां आङो नुनो मोनदों आरो ओमफ्राय औ बिदिनो हारसिं हारसिं सिरि सिरि थाबाय थाग्रा मानसिफ्राबो बिदि माने मेन्टेलि माने एसे उम मा होनो इसु जानो नागिरो आरो
औ
दा बेनि थाखायनो मोनसे दावबायनायाबो मा होनगोन बेखौ जेनेबा हमनानै ला खायसे सुबुंफ्रा सानोना दावबायनो थांदों बा बेरायनो थांदों बेरायनो उमुखा बेरायनो थांदों उमुखिया बेरायनो थांदों माने खालि बेरायनायल' बिदि माने बे बेफोरबायदि नङा आरो मानसिया एसे न'नि बाहेरावबो ओंखारोब्ला मोजां होननानै आं सानो आरो दा जोङो औ गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जोङो माखासे गोबां बाथ्रा फोर मिथिनो मोनो आरो सोलोंनो हायो आरो जेरै ओ बै जायगानि मानसिफोरनि थानाय जानाय हारिमु ओ कालसार बायदिफोरखौ नुनानै जोङो ओ सोलोंनो हायो आरो बेजों लोगोसे बै जायगानि सुबुंफोरा जेनेबा माबोरैहख मावनानै दांनानै जायो बे फोरखौ सोलोंनानै ओ सोलोंनो हानायजों लोगोसे नोङो माने मोनसे एक्सपिरियेन्सबो जायोदि जेनेबा गुबुन जायगायाव थांबाय आरो मोनसे सोलोंनानै लाबोनो हमनानै-हमनानै ला नों मोनसे आबाद मावनायखौनो नुबोबाय बे आबाद मावनायखौ जुदि नोङो नोंनि मोजां नुदोंब्ला बेयाव माने माबा मोनसे बेनिफिट बेफोरबायदि जागोनखौ नुदोंब्ला नोङो बेनिफ्राय सोलोंनानैबो फैनो हानानै नोङो नोंनि जायगायाव मावफैनो हानाय जुदि सुबिदा दंब्ला बेफोरखौबो मावफैनो हानाय बिदि जायो आरो दा औ जोङो ओ जेरै हमनानै ला शिलं बायदियानो होन बा अरुणाचल बायदि जायगायानो होन बेफोरबायायदि जायगायाथ' गोबां थान्दा ना बिदि जायगाफोराव ख बेरायनो थाङोब्ला माने गोबां फ्रेस मोनो आरो माइन्द दा बा साननाय हनाय जेरै हाजो मिथि थिंगा बेखौ नुनानै जोङो मोजां मोनो नालाय
औ
दा जोङो गुवाहाटि बायदि जायगानिफ्राय बा शिलं बायदि बा अरुणाचल बायदि जायगायाव बेरायनो थाङोब्ला गोबां ओ मोजां मोनो जेनेबा बोथोरखौनो माने सोलायनाय बिदि मोनखायो आरो होमबा हावाखौनो जोंथ' गुहा टि बायदि जायगायाव थानानै ओरैबायदि गरम गम आरो गारि मथरनि खारनाय पलुसन बेफोरखौ माने ओ बिस गोनां बिदि मा होनगोन बेखौ बारहावा बेखौ लाबाय थानाय बायदि जायो आरो बेयाव दा ओम शिलं आरो अरुणाचल बायदि जायगाफ्रा जोंना माने एसे पलुसन फ्रि टाइप नि बायदि मोनो आरो आङो जेरै ओ बिसोर निया गोबां बिफां लाइफां दङ' आरो जायगाफ्राबो थान्दा जिहेथु गोबां बिफां लाइफां थानायनि थाखाय बिथांमोननि जायगायाव माने गोबां अखाबो हाबाय थायो आरो दा ओ जोंनि जायगायावथ' बिदि बिफां लाइफां दान फायनानै हाजो सामानि न' लुनायनि थाखाय अखाफोराबो खम जाबाय दा ओ जोङो बैफोर जायगाफोराव थाङोबाथाय माने ओ मोजां मोनो आरो साननाय हनायफ्राबो मोजां जायो जिहेथु ओ ओ माइफ्राबो फ्रेस मोनो माने गावखौनो माबा मोनसे ओ मोजां मोनो आरो गुबन जाय याव बिदि मोजां जायगाफ्राव बेरायनो थाङोब्ला दा ओ जों लोगोसेनो जोंहा दंबावो हमनानै ला नोङो खायसे सुबुंफ्रा ट्रेकिं खालामनानै मोजां मोनो जे बे हाजोफ्राव थांनानै बेफोर बायदिजों मा होनगोन बेखौ ओ मोनसे हेल्थनिबो बेनिफिट जानाय बायदिखौ आङो हमदांस हानो आरो जेरै जोंथ' गोबां सुबुंफ्रानो एक्सारसाइस बेफोरबायदि खालामबाय थायोना दा नोङो बै ट्रेकिं खालामनायनि गेजेरजोंबो नोङो हमनानै ला हाजो गाखोबाथ' नोङो ओ खस्थ' मोनखायोना एसेबाबो बा आइथिं आखाइ नों एक्सारसाइस खालामनाय बायदि जायो नालाय बियो देहानि था फ्रायबो माने मोजां जायो होननानै आङो सानो आरो।
अ
दा नोंथाङा बिदि दावबायनायनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
नंगौ हागोन एसे ओरैनोथ' नोंथाङा बुंखालांबाय नङा होमबा। दावबायनाया मा जोंनि थाखाय मानो गोनां आरो जोंनि जोंनो मा मा मुलाम्फा होयो नोंथां नोंथांना जि खोथाखौ बुंदों दावबायनायनि बेलायाव बे खोथाया सैथोआनो होननानै आंबो बुंगोन।
औ
जोंबो मोनसे समाव ओरैनो जेब्ला जों गुवाहाटियाव थायोमोन। बे समाव जोङो लोगोफोर माखासे जमानो जोङो शिलंआव बेरायहै मेघालय बे समाव जोङो ओरैनो हरसे थाहैदों साननै बेरायनाय जादों थांखालि सानसे आरो फैनाय सानसे जोङो थांनाय फैनायानो बेरायनाय होनजाखायो नालाय।
औ औ नंगौ
बेबायदि आरो बेयाव जों थांनायाव गोबां बिदिनो मिथिंगानि मोन से खोब मुहिनाय जेनेबा जोंखौ गोजोनाय जों मोनबोदों आरो जोङो बेबायदिनो थांनाय फाजैनो जोङो लामायाव उमियाम लेक होननाय मोनसे नायलांदों। आरो इलिफेन फल होननाय मोनसे बेफोराव थांजेननाय समावनो जों बेफोर जेनेबा लामानि माखासे जि मिथिंगायारि नुथाय थासारि बेफोरखौ नुनानै गोबां गोजोनलांखादों आरो जों ओजों जायगायाव थांनानै बिथांमोननि जि मावनाय जोंथ' जोंनि हायेन ओनसोलाव जोङो हायेनाव आबाद मावो नाथाय बिथांमोनाथ' हाजो ओनसोलावनो माखासे गोबां आबाद मावो नङा होमबा
ओ औ
मोना आलुनिफ्राय लानानै ओरैजाय जोङो बिलाहि कबि गाजर बिदिनो गोबां आबाद मावो। हाजो ओनसोलावनो बेफोरखौ जोङो बिथांमोना मा माबायदि जिउ बिथांमोननि जिउ राहाया माबायदि बेफोरखौ जों मोनथिबोयो आरो फारसेथिं आरो बिसिनि ओ ट्रेडिसनेल जि ड्रेस गाननाय जोमनाय बेफोर खौ जोङो मोनथिबोनो हादों हमना ला आरो बिसोरो ओ बिसिनि माखासे कालसार जानाय लोंनायनि फारसे जोङो मिथिबोदों। बे बायदिनो आरो जोङो बेबायदिनो मानसिनि बेलायाव बा सुबुं माहारिनि बेलायाव दावबायनाय जों गोबां चेन्स खालामो जेनेबा नोङो हारसिं माबा मोनसे टेनसनाव दङ हमना ला गोबां नोङो माबा मोनसे टेंसनाव दङ बेबायदिनो नोङो हारसिं थानानै मा खालामनो जेनेबा बेबायदि जानाय समाव नोङो माखासे लोगोफोरजों जमा बे मोनसे जायगायाव नों नुफेरि जायगायाव थांनानै बेरायहैयोबा नोङो चेन्ज जानाय मोनो आरो जेनेबा नों सोलायनो सोलायनाय मोनो नों एसेबाबो सोलायनायखौ मोनगोन आरो। बेबायदि बेबायदिनो-' मोजां दावबायनायखौ नांगौ जोंनो आंथ दावबायनाय होनबा गोबां गोसो जायो नाथाय जोंहा दावबायनाय होनना बुंब्ला जों रांखान्थिनोबो गोनांथि जायो नालाय बेयाव जोङो माखासे जायगाफोराव थांनो हाया थानांगौ जायो आरो जेनेबा थांनो लुबैनाल थानो बेबायदिनो जायो बेबादिनो बेरायबाय बेरायनाया खोब गोजानथार नङाबाबो बे सिलंआव खनसे थांबाय जों ओरै जोंनि खाथियावनो थानाय ओ बालुफुं साइडआव बेरायथावना माखासे जायगाफोर फोराव बेरायबाय आरो भैरब भैरबकुन्द साइडफ्राव बेरायबाय आरो नेसनेल पार्क हिसाबै ओरैजाय रायमना बेफोरखै जोङो एसे एसे बेरायबाय आङो। आरो दा आगष्ट आगष्ट मासाव बिदिनो मोनसे प्लेनिं खालामबावदों लोगोफोरजों जबा मोनसे मिजराम साइडआव बेरायहै थांनायानो जागोन बायदि बेयावबो ओ दा नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायखो मा मा जायगा नायखो बेखौ ओरैनो ससे खोनथा ह
औ औ। ओ मा मा जायगायाव बेरायखो बा मा मा जायगा नायखो होननानै बुङोब्ला आङो बिदिनो आंबो बांद्राय गोजान गोजान जायगायाव बिदि थांनाय जायाखै आरो।
औ।
उम थांबाय सिलंआव थांबाय ओमफ्राय अुणचलावबो थांबाय आरो बांद्राय गोजानसि नङाब्लाबो सोरजो थांबाय बेनिफ्राय ओ बिदि आसामावनो माखासे जायगाफ्राव गिदिंबाय आरो जेरै ओ नोंथाङा बुंदोंमोन दहाय जेरै भालु बुं बेफोरबायदि ओ जायगा बेफोराव थांबाय आरो जोंहा तेजपुरावनो माखासे जों जारिमिनारि जायगाफोर दङ जेरै ओ अग्निगर पार्कफोर दङ चित्रलेखा पार्क महाभैरब मन्दिर दि गोबां दङ बेफोराव थांबाय आरो। ओमफ्राय गुवाहाटियावथ फ्राय गुवाहाटियाव बेरायनायानो जा खामजोबबाय होननानै बुंनांगोन आरो जेरै जोंहा बिदिनो गुवाहाटियाव गोबां मन्दिरफोर दङ जेरै कामाख्या दङ उमानन्द आरो माखासे गोबां मन्दिरफोर दङ बेफोरावहाय थांबाय आरो'- ओ माखासे जायगाफोर बा मिउजियाम बायदिसि ना बेफोरखौबो नायफ्रामजोब्बायानो आरो गुवाहाटिनिखौथ। आरो बिदिनो ओ मेघालया साइदावबो माने ओ गुबुन गुबुन साइदथिंजाय माने आङो गोबां गिदिंबाय आरो मे मेघालयानि बिदि खना खनला बिदि साइदफोर थिंजाय जिथ जायो माने गहा जोंनि खाथि खालायाव दङ बेफोराव थांगोन आरो गुवाहाटियावथ थालबि आरो इथिं कपिलि बेफोर फैजा पिकनिक स्पट आरो मा होनो उकियाम बेफोरावहाय थांनाय जाबाय।
औ।
आरो नेसनेल पार्कफोर होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि खाथियावनो दंङ जेहेथु नामेरि बे नामेरियावहाय थांबाय आरो।
औ।
नेसनेल पार्क हिसाबै बिदि गुबुनाव थांनाय जायाखै आरो।
औ औ।
ओ बेखिनियानोसै आरो। जोंङो दाख्लैबावैसो थांना फैदों मोनसे ओ। जायगा बे बे मेघालयनिनो आरो। बे जायगायावहाय जेनेबा वाटारफलफोर थानाय। बिदि गोबां जायगा थायोना मेघालयफ्रावथ'ओ घोरबाङा होननायमोन आरो दाख्लै थांनाया बे जायगायाव ओमफ्राय माने थांनाय समावहाय जेनेबा मोनसे लामाजों थांदों बे लामाया माने मोजांमोन आरो खिन्थु फैनायाव ओरैबायदि गिथावना लामा बेजों फैदों खिन्थु ओ आंङो सोरबा बुंङोब्ला आं बे लामाजों थां होनना बुंबा आं थांनांङा होननानै साजेस्ट खालामगोन आरो जेनेबा जाय लामाजों माने थाबायब्ला सेफ। सेफथि नंङा बेफोर लामाजों थांङोब्ला थांङाब्ला माने मोजां होननानै बुंजागोन आरो।
औ।
आरो बिदिनो थांनो गोनांथ' प्लेनिं दङ जोंहाबो ओमफ्राय दा। जागोन ना जाया मिथिया दाख्लैथ'। आंङो आरो मोनसे प्लेनिं खालामना दोनबावदों मोनसे जुक' भेलियाव थांनो होननानै प्लेनिं दंबावो आरो आंना मोनसे। दा बेयावहाय। दानो थांनो गोनांमोन ओमफ्राय दा बायदियावथ' अखा हाबाय थायो नालाय। बिदि लेवार बायदिसिना ओंखारो नालाय ओंखायनो बेथ' ट्रेकिं प्लेससो नालाय। ओंखायनो दा थांथ'नाय जायाखै आरो। एसे उनाव थांनोसै होननानै दं आरो बिदिनो।
औ।
औ बेखिनियानोमोन आरो बेरायनाया आरो। आरो बिदिनो खाथि खालाफ्राव बेरायबाय। माखासेखौबो गोसोआव गैलायलांला गोबां जायगाफ्राव गिदिंबायानो आरो।
औ।
उम माखौ।